खोना
हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां। खोनायाखै? हेलौ हेलौ नोंनि माथोआ खोनाफैयासै। हेलौ नोंथाना नेट नेटवक गैया नामा? हेलौ हेलौ खोना हैयाखै हेलौ
खोनायाखै?
औ खोनादों नोंना नेटवक गैया नामा?
आ
ओ नोंथांना नेटवर्कआ प्रब्लेम खोमा एसे नायलाय। हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां? हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ ओइ नोंथां नोंना आ नेटदं मोजां खालामलाय। एसे नेटवक नांनाय जायगायाव थालाय। हेलौ हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ नोंथां। उम नोंथांना नेटवकआ प्रब्लेम नामा नोंथां? हेलौ नोंथां। नोंथां ब्लेम नामा नायलाय नोंथां एसे हेलौ नोंथांजों फंनैसो खोथा रायलायनो दंमोन। हेलौ नोंथां। खोनागोना खोनायाखै नोंथां?
हालौ नोंथां।
हेलौ खोनादोना? खोनाबाय दे आंबो खोनाफैबाय। औ नोंनि नेटवकआ प्रब्लेम दां एसे नोंथां नायनाय। खोनाबाय हेलौ हेलौ नोंथां एसे खोनाफैदोंमोन माथो मा जाफिनलायखो? हेलौ
खोनादोना दायो।
औ दा खोनाबाय दे मा खालामदो दालाय नोंथां?
अ दा खोनादों ना?
औ एसे एसे खोनागासिनो दं दा मा खालामदो नोंथाङा? औ खोनाबाय दे औ खोनाबाय दे
अ दाराफाय
अ औ औ औ नोंथाङा दासान्दै मा खामगासिनो दं नोंथां?
आंथ' दा सान्दि ओरैनो कलेजाव फरायगासिनो आरोना। क्लास खालामहैबाय थायो कलेजाव थांनानै।
औ औ नोंसिनिथिं दासान्दि बोथोर औ नोंथां दा सान्दि नोंसिनिथिं बोथो रा माबायदि जागासिनो दं बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनिथिं दायो बोथोरा बिदिनो माब्लाबा अ अखा हायो मालाबा सान्दुं दुङो नै दा सान्दिथ' एसे दुङा सुङा दंगासिनो दं आरो। बोथोरा बिदिनो दुङा सुङा नालाय बिराद गरम हाव हाव मोनसोगारदों।
औ औ दिनैलाय बोथोरा माबायदि नोंथां?
दिनैथ' बोथोरा नै बिदिनो दुङा सुङा माने अखाबो हाया हाहां हां सान्दुंबो दुंथाराखै बेबायदि सायसायाव जानानै दं आरो बोथोरा
औ औ औ दा नोंस्रा आबादफोर मावो नामा नोंथां? बेनि बागै नोंस्रा आबाद मावोबा बेनि बागै फंनैसो खोन्थालांदो आबादखौ बोरै मा खामो नोंसोरा बोरै मावो बिनि बागै एसे फोरमायलांदो नोंथां।
औ नोंथां जोंहाथ' माइ आबाद मावो
औ औ
दायो सिगां खोथियाखौ फोबाय दा खोथियाबो मोजां जादों मोजाङैनो फोनो मोनजोबदों आरो ना दायो खोथियाफ्रा मोजां जाजोबबाय। ओमफ्राय बारा गोबाव सम नांलिया बायदि मोनदां।
औ
खोथियाया फुजानो नै फैबाय थानाय आमथिसुवानि सिगां गायनो थांखि लादोंमोन आरोना मा जायो थांखिया बोथोरा जुदि मोजां खालामोब्ला मोजांखौनो गायनो सा गायग्रोनो सानबाय थाबनो
औ औ औ औ नोंथां बिदिनो जोंनिथिंबो दा सान्दि जोंथिंबो बिदिनो बोथोरा बुङोबा बिदिनो नोंसिनिथिं जेरै सानदुं दुंदों बिदिनो जोंथिंबो गरम सान्दुं दुंदों अखा बो गैया दा सान्दि अखा हाथ'वाखै जोंनिखै दा सान्दुङानो ब्रां ब्रां दुंदों आं दा दुब्लि जिङाव जिरायना दं
औ
औ आरो बुंनो थाङोबा जोंनिथिं ओरै जोंथिं माइखौ गायहांबाय बोथोरा जोंथिं गायनाय फुनायखौ लानानै आं बुङोबा जोंनिथिं दा माइ खोथियाखौथ' मास मोनसे सिगां फोखादो नालाय बयहाबो फोखायो। अखा हादों बे समाव गोबां अखा हादों। दा माइ खोथियाफोरखौ गायना लानानै दा गायनाय सम सफैबाय बेखायनो दा ट्रेक्टरफोरखौ हालौवस्रांजोबनानै लानानै दा गायगासिनो दं आरो नोंथां। बिथिंबो
दायो नै जोंथिंथ' खारायनायालाय खारायजोबबाय आरो न'नि हाखौबो ओमफाय माथो ट्रेक्टरफोरखौनो मोननो नागिरलाया।
औ औ औ
बयखौबो लेंहैबाय थानांगौ जायो नेना गोबां नेनांगौ जायो। ट्रेक्टरफोरखौ मोनोबालालाय थाब थाब गायखांजोबनो हायो।
औ
दा नांगौबादि टाइमाव ट्रेक्टरखौ मोननानो।
औ नोंथाङा माबाफोर आबाद आरो बेनि अनगायैबो माबाफोर आबाद मावो नामा नोंथांमोनहा न'आवहाय?
न'आवथ' जोंना बिदिथ' जेबो आबाद गैथ'आ दायो जोङो ओरैनो बारियावहाय गरान खेथिफोर मावो बोरि हायावहाय दायो दैज्लांनि जिंखा बहल
औ
थाइबें केरेला इफोरखौ दायो मावगासिनो दं आरो।
औ
औ बावैसो सिगां फान्थाव दङमोन फान्थाव गोखा। दायो बेखौहाय एसे मोजाङाव फाननो मोननाय जाबाय।
औ औ औ नोंथाङा आरो आबादनि बागै आरो गय आबादनि बागै एसे मोनथियो नामा नोंथाङा? एसे फोरमायनो हागोन नामा मिथियोबा?
गय आबादनि बागैथ' गयआ न'आवनो दङ।
औ औ औ
दा जों बेखौहाय दा माग मागनि समावनो खाबाय एसे।
औ औ।
दाथ' बियो गासैबो दायो खुंगार जोबबायानो।
औ औ।
दायो बिफाङाव फांनैसो दैज्लाङाव जानो होननानै दोननाय दङमोन बेखौ दाने दाख्लै हानजोबबाय आरो ना हानजोबनानै हायाव खमबनानै दोनबाय जोङो। दा दैलाङाव जानो थाखाय।
औ बिदिनोथ' जों गिबियाव बुङोबा जों मागो बैसागुनिफ्राय गायजेननाय जायो बै गयखौ। बुङोबा जों बैसागोनिफ्राय गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां बैसागु ओमफ्राय जों गय फुलि बायना लानानै जों गायो न'खर न'खर। गोबां सुबुंखौ नुयो दासान्दि गोबां गय बागान बानायनाय नोंसिनिथिं बिदि नुगोन ना नुवा नोंथां?
औ औ दङ जोंनिथिं
औ गय बागानफोरनि बागै एसे सावरायनोसै दे नोंथां।
औ आगै सावरायनो गोनां जायोब्ला जोङो गो गय दायो गोबां मानसिफ्रानो जोंनि ओनसोलावहाय गयनि हाननानैनो मा गयनि फैसाजोंनो गोबां न'खरखौ सामलायदों आरो ना। औ गोबां बुरजा बुरजा सोरनियावबा बिस कुइन्टेल बाइस कुइन्टेल पसिस कुइन्टेल बिदि गयफ्रा ओंखारो आरो जोंनियावहाय।
औ औ ओ बुं आरो बुङोबा गयखौ फिसानिफ्राय माबायदि जथ्न' लानानै फेदेरलांनांगौ माबायदि हासारफोर होनांगौ नामा, माबायदि गिदिर खालामनांगौ बिनि बागै एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा?
ओ ओरैनोथ' जोंनि नैबे जायगायावहाय बोरि हायाव बांसिन गया मोजां जायो। बांद्राय दै लोबनानै थायोबा गाज्रि जायो आरोना। ओमफाय सिगांनि समावथ' जोंनि ओ गय गायोब्ला बांद्राय इदि हासार हुसारनि गोनांथि गैयामोन।
औ।
दायो जोङो दै स-सम सम दैबो होनो गोनां जायो। हासारबो होनो गोनां जायो बेबायदि जाबाय आरो दायो औ।
औ। आरो
नोंथां नोंथांनिथिं माबादि थासारियाव द' गया?
जोंनिथिंबो बिदिनो गोबां बागान नुनो मोनो आरो दा नुबोदों गोबां बागान खालामबोगासिनो दं जोंनि जायगाखैबो बोरि हा फोराव बांसिन गय गायनायखौ नुनो मोनो जों। गु गयखौ इदिनो गोबां सुबुंफोरानो थांनाय बैसागुआवबो गोबां दस बिगा फन्द्र' बिगा गाहाम गय गायनायखौ नुनो मोन्दों जों। बेबायदिनो गोबां सुबुङा जोंनिथिंबो गयखौ गायगासिनो दं। बिदिनो सानफ्रामबो जोङो बिसोरखौ साफा खामफैनायखौ नुनो मोनो। गोबां जायगायावनो इदि दाब दाब जायगाफोराव गायनायखौ जों दासान्दि नुगासिनो दं आरो जोंनि थिंबो न' खाथि खालायावनो गोबां बिदि गिदिर गिदिर बागान खालामनानै रांखान्थिबोआव आरजिगासिनो दं। बेजोंनो आरो बुङोबा सोरबा आरो गुबुना गय फुलि खालामो। गय फुलि खालामनानै बे गय फुलिखौनो जाय बागान खालामग्रा बिसोरनो बोसोर थाम बोसोरब्रैनि उनाव गायस्लायनानै बोसोरसेयाव खनसे खरि गायस्लायनानै दा बेखौबो बैसागु समाव फुलि बायग्राफोरनो फानहरगासिनो दं। बिदि फाननानै रांखावरि आवज्रिनायखौ नुदों। जोंनिथिंबो बिदिनो थाखाखौ बेजों गयजों रांखावरिजों रांखावरि खामनानै बिजोंनो खामायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां।
औ औ
बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'सै नामा नोंथां? ओ